हेल'
औ खोनादों ना?
अ
औ
अ
जों अब्ला रायलायनायखौ जागायनायसै ना? औ ओं नोंथाङा बुंग्रोदो माने मा टपिकनि सायाव रायज्लायगोन।
ट्रेभेलिंनि बागै रायज्लायजागोनदां?
औ ट्रेभेलिं। हान-हान्थामेला खालामनायनि सायावनो
औ औ।
औ अबोला नोंनो बुंग्रोदो मा बेनि सायावहाय एसे।
नोंथाङा बेरायनो मोजां जेनेबा जायगा ट्रेभेल खालामनायफोरखौ मोजां मोनो ना मोना?
औ जायगा ट्राभेल खालामनायखौथ' मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो माने जायगा ट्राभेल खालामोब्ला
औ।
माने जों बबेखौ नुवाखै बा बेखौ नुयो माने जोंनि जायगाफोरा बिफां -लाइफाङानो होनो होन बा जोंनि मा होननांगौ जाखो मानसिफोर दा गुबुन गुबुन ससाइटिनि गुबुन गुबुन गुबुन माहारिनि थायो नालाय।
औ।
सोलायनायजों ट्रभेलिं खालामनायजों जों बिथांमोननि बिदिनो आसार खान्थिखौ नुनो मोनो कालचारखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जोङो इनभाइरमेन्ट आबहावाखौबो नुनो मोनो। गुबुन गुबुन माने बेफोरखौहाय नायनो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफफ्राय स्पेसियेलि जानाय माबा मा होनो फुड हेबिटसआबो आलदा आलदा नालाय ओमफ्राय गोदान गोदान मोनो ट्रभेल खालामनायनि गेजेरजोंहाय आरो। बेफोरखौहाय माने एक्सपिरियेन्स मोनदांनोहाय मोनजोबो ओंखायनो मोजां मोनो आं नोंथाङालाय?
आंबो मोनो मानोना जों गुबुन जायगायाव थाङोबा मालायनि रावखान्थिफोरखौबो मोनथि मोनो फिसिनो मोनो फिसिनि थानाय जानाय लोंनाय ओमफाय ट्रेडिसनफोरखौहाय गाननाय जोमनायफोरखौबो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
फिसिनि थासारिफोरखौ बो मोन-मोनदाङो।
नंगौ ओमफ्राय ओ नों दासिम मा मा जायगा ट्राभेल खालामखो?
ट्राभलाथ' खालायनो गोसोबाबो दासान्दि खालायथ'नो मोनाखै उनावहाय खालायना मोनगोन होननानै आसा थानाय जाबाय आरो।
उम माने ओ बिदिनो खाथि खाला मा मा जायगा
गैया दाबो बेरायनो बिदि ट्रेभेल खालामनो मोनथ'नाय जा
मोनखाया खै माने गोजान गोजानाव थांफेरनाय जायाखै आरो ओमफ्राय उन्दैयाव स्कुल स्कुल थ्रिबावहाय शिलं थांबाय ओमफ्राय बेनोस बे आरो। ओमफ्राय बाथ' माबा माबि खामानि जायोब्ला। बेल' आरो।
औ ट्रेभेलखौहाय माने हान्था मेला होनो नालाय जों बर'आव दा अ दावबायनायसो होनो नामा ट्रेभेलिंखौ? दावबायनायसो होनो दावबायनाय बे खामानिखौ मावोब्ला माने जोंनि बिराद मोजां आरो बे बुस्थुआ। जोंनि माबा माइन्डखौ फ्रेस खालामो ओमफ्राय माने जों दाबसे जा-जायगायाव थाबाय थायलाना गोबाव सम जेनेबा जों स्कुल कलेजाव हाबोबा बा नङाबा जब मावोब्ला बा न'आव था थायोब्ला फेमिलि दङब्ला ना?
औ
खोनादोंना?
औ औ।
औ होनब्ला बे समफोरावहाय माने मोनसे जायगायावनो गोबाव थाबाय थायोब्ला दाल मोनो आरो। दाल मोनो गोसोखौ दा ट्रेभेल
बेरायबाय थाबासो एसे फ्रेशबो मोनो माइन्डफ्रा।
माने एसेबाबो ओंखार थारनांगौ आरो लामा ससेबाबो थाबाय थारनांगौ बेनो ओ नोंथाङाबो एसे बेनि सायाव बुंदो माने
बिदिनो जायगाफोरखौथ' बेरायनो गोसो जायो जानायफ्रा ओमफाय
औ
समफोर गैयैफ्राव बेरायनाय जाला आरो। अखमबा लोगोफो फोरजोंहाय प्लेन जा सासे नङा सासे सेयाथ' जाया होननानै थाफिनोसै खिथिफ्रावनो माबालांनाय जायो आरो
जों माने सिख्लाफोरना बिदिबो जायो आरो माने जों प्लेनिंखौथ' खालामो बिदि बेरायनो मा मानो ओमफ्राय बिदिनो जानो नागिरा बिदिनो
उनावहाय सोरनाबा फेमिलिफ्राब बादा होनसै थांहोआ माहोआ बेफोरबायदियावनो थांनो मोना जाजेनसै
फाइफोरनो बांसिन बिदि जायो
औ
बिदिनो ओमफ्राय सेंग्राफ्राथ' मालाय माने सानब्रबनानै थांब्रब बायनाय बिदि जायो
बिसिना जोंनि बायदि माबाला नालाय गोसो जाबाय ब्लानो क्लिनिक जाब्रबानो थांब्रबनाय
औ माने फेमिलिनि मादाबो गैया बादाबो गैया नखरनि बादाबो गैया। बिदिनो सिख्लाफोरना। गोबावजों बायखि बेरायनांगौ आरो ना जों। माबा माहोनो बे समावनो बेरायाबाथ आरो उनावहाय जेब्ला फेमिलि जागोन होनबाथ आरो रासिन समखौनो मोनसिन बावनायसो नङा।
देनां लाइफफ्राव आबसुस थाहैनोसै बेरायनो मोनाखैसै मायाखिसै होनानै।
ओमफ्राय थाखा फैसायाबो थिनो जाहैबाय। बेरायनो सानबाबो ना। दंनाय मालाबा थायो मालाबा थाया बेनो आरो। ओ नों माबा मा होनो इण्डियानि फेमास जायगाफोरनि मुं मोनथियो नामा मुंदांखा जायगाफोर।
बेफोरबायदिखौथ आं बारा मोनथि दा मानोना आं बारा माबानाय जाया नालाय बेफोरबायदिखौ।
औ औ जेनेबा फेमास जायगाफोर बुंबाथ जों ताजमहलखौनो बयबो मिथिखायो औ मुंदांखा ताजमाहाल जाबाय ओमफ्राय जोंना मा मा होननांगौ जाखो रेड फर्ट मा होनोमोनलाय बेखौ बागरलांबायसो आंबो। बिदिनो ओमफ्राय शिलंआवथ बिराद मोजां मोजां जायगाफोर दङ। जेरैहाय मा होनो जाखो वाटार फल्स दंना कलिकाय फल्स ओमफ्राय माबा मा होनो लिभिं ट्रि दङ ओमफ्राय दङलै बिराद माने। बिराद मोजां-मोजां जायागाफोन दंबावो माने तोम माखासेखौ दासिमबो गुबुनफ्रा नुवाखै आरो आनएक्सप्लरद बिदि जायगाफोर‌ दङ। मोजां मोनो नेट चिरं अरुणाचल होनोबा नाहरोबानो आरो नेचारखौ बिराद मोजां नुहुरो।
औ।
औ बे जोंनि आसामनिफ्राय बांसिन जायगाफ्रा नायनो मोजां ना हाजो नालाय।
जायगाफ्राबो पलिउसन फ्रि जानोसै हाजो जोनायखाय बिफां लाइफांफोर मोजां माबाजोबना लानोसै।
औ। नों हाजोखौ मोजां मोनोना ना बे हायेनखौ मोजां मोनो बांसिन?
बुंनो थाङोबाथ हाजोफ्रानो साबसिन होनजायो हायनिख्रुय। बिफां लाइफां जेराव बार बिदि गारि खारनाय मा खारनाय गैला पलुसन बारा जाला।
खम जायोना।
खम जानोसै ओमफ्राय बारफ्राबो बिदियनो साफा जानोसै बार दैफ्रा।
उम नंगौ बेथ' खिन्थु आरो मोनसे प्रब्लेम आरो बिसिना माने हाया खम नालाय मैगं थाइगं गायनोहाय एसे खस्थ' जायो माने
अखा बोथोरफ्रावबो अखा बोथोरफ्रावबो एसे खस्थ' मोनहैयो आरो रो लेन्डस्लाइद जानायफ्राव।
जायो ओमफ्राय लेण्सस्लायट जायो। ओमफ्राय दैआबै दैनिबो प्रब्लेम जायो एसे दैनिबो समयसा जायो। माने दैनि दैखोननो खस्थ' जायो आरो
मोननो थांला दैफ्राबो खम जालांसै
ओमफफ्राय दा दा जुगा सोलायबाय नालाय सिगांनिफ्राय मानसिफ्रा सुबिदा बायदि खालामना लाबाय आरो सिगांनिफाइ साबसिन जाबाय। दा बेल' आरो जोंनिफ्राय जोंनि हायेनिफ्राय बिसोरजों दिफारेन्सा एसे एनै हानि ओमफ्राय दैनि थेवबो अभारअल नायोबा मोजाङानो आरो फाय नोंथाङा माबाफोर होनबावनो सानदोंन नामा?
होननायाथ' होननोस सानाखै जेबो बारा बिदि बारा रायलायनाय जाया नालाय बारा जेब बो मिनथिलाबो होनबाबो
रायलायनाय औ बिदिनो जायो।
बारा लायराला नायनाला नालाय बिसोरखौबो एक्सपिरियेन्स गैयिखाय बारा बुजिला मिनथिला रोंला
थालांब्ला जायो आरो खोथा ओंखारलाङो
औ
अब्ला जों बे बे कलखौ दोनथ'नोसै ना बेयाव थोरब जाहां जासिनोले थोरबि एसे सिगां फोजोबनोसै। एसे उनावहाय ओ एबार नेक्स्ट बुंहरबानो जाबाय माने समान समान नायनि आरो माने एसे माबाफोरखौ सानदो बाथ्राफोरखौहाय औ दे